नोंथां औ खोनादों
औ दा नोंथाङा फ्रि ना माबाफोर खामानियाव बेस्थ' नोंथाङा?
औ दे आं दा फ्रियैनो दंथ'यो।
ओ होमबा जोङो
औ।
ओ गुवाहाटि नोगोराव थानाय इसे माने दासो जे माखासे गोदान गोदान माखासे मोजां मोजां जायगाफोरनि सोमोन्दै जों एसे
औ। बुंलाय हेलौ नेदा
नायथावथाव बेराय जायगाखौ माने मिथिना मिथिना हेलौ नोंथां।
खोनादों। औ।
ओ माने बे गुहाटियावहाय जोंनि थाखाय माखासे मोजां मोजां बुस्थु माखासे माने मिथिनो गोनां बाथ्राफोर माखासे गोदान गोदान बेसादफोर जोङो दा बानायबाय थादों माने ओंखारनान दङ होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो। दा बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे एसे मोजाङै मिथियोला खोन्थानानै होनो हागोन नामा?
खोन्थानायाथ' आंङो हायो।
औ।
दा बावैसो उम्म।
दे अब्ला नोंथाङा खोन्थाना होदो दे एसे।
गवाटि नोगोरमायावथ' ओ दासान्दि दासान्दि माने सिगांनिफ्राय जेरैबायदि नुदोंमोन बेनिफ्राय दायो गोबांखौनो जोङो सोलायनाय नुनो मोनबाय गवाटियावहायो गोबां गोदान गोदान माने पार्कफोर बेरायथावथाव पार्कफोरबो जोङो नुनो मोनसै दायो आरो बेजोंनो लोगोसे गोदान गोदान अभार ब्रिस बा दालांफोर जोंङो नुनो मोनसै। जौगानाय जोङो बेबायदि माने जों गुवाहाटि नोगोरखौ जोङो जौगानाय नुदों आरो बेजोंनो लोगोसे आरो बेयाव बेरायथावथाव जायगाबो जानानै फैबाय गुवाहाटि नोगोराहायो सिगांनिफ्राय ओ गोदोनिफ्रायनो माने बेरायबाय थाग्रा दंखायो बेबायदिनो जा माने दावबायफैग्रा कामाख्या टेम्पोल दङ उमानन्द टेम्पोल दङ। ओ बेजोंनो लोगोसे दा औ खोनादों।
औ नोंथां। खोनायाखैमोन दहायायो एसे दायो दासो खोनाफिनदों दे।
गोदानैहायो ओ गोदानैहाय बानायजानाय जा गोजौजोंबो गोजौजोंबो माने हान्थिनो हाग्रा रबवे बेखौ खौबो जोंङो गुहाटियाव नुनो मोनसै आरो बिनिफ्राय जोंहा ब्रह्मपुत्रनि बिखायाव जाहाथे माने नाव बारग्रा नङा होमबा? खोनादों। हेल'। बे नाव बारग्राखौ नाव बारग्रायाथ' जोंहा ओ नाव बारग्रा जायगायाथ' गोदो एसे सिगां गेट वे मोनसे लामा बानायबाय खोनादों? उम्म। बेनि गेजेरजोंसो बेयाव टिकेट दाननानै जोंङो ओ फेरिखौ जोङो गाखोनो हासिगोन जोबोद मोजां बेजोंनो उमानन्द थांनो हायो बा ओरैजाय नर्थ गुवाहाटि थांनो हायो आरो बिनि अनगायैबो ब्रह्मपुत्रनि बिखायाव गोदानै नर्थ गुवाहाटि जों ओ नैबे बुधनाथ खाथि जायखौ होनो फेन्सि बाजार बे साइडजों जाहा मोनसे दालां गोलाव बानायबाय बेनि गे गेजेरजों जोङो ब्रह्मपुत्रनि बेकासाजों जोङो बारलांनानै जों नर्थ गुवाहाटिखौ जों जोङो मोनहैनो हायो आरो जोबोद मोजां बे दालाङा समायना नायथावथाव। आरो बेजोंनो लोगोसे जाहा जायखौ होनो ओ बर'आव उरां जाहाज बाग्रा ना मा होनो एयारफर्स होनो जायखौ नङा होमबा बेखौबो जाहा गोदानै गोदानै आपडेट माने जौगाखां होबाय। बेयोबो बेरायथावथाव बेयावबो एसे नाय नायनो हायो जोबोद मोजां नायथावथाव जाबाय जायगाया बेबो आरो बेजोंनो लोगोस से जा दंबावो ब्रह्म पुत्रनि बिखायाव जायखिनि उजान बाजार। नङा होमबा? खोनादों ना नोंथां? बे उजान बाजार खाथि उजान बाजाराव उजान बा जारनि एसे ओरैजाय उम लेफ्ट साइद जों ससे थांनानै जोङो बै फार्कखौ नुनो मोनो आरोना उजान बाजार खाथिनि फार्क जायखौ होनो ब्रह्मपुत्रनि दैमा दैनि ओम दैमानि रुगुङाव बानायदों गोलावयैनो जोबोर समायना बियो बे ब्रह्मपुत्रनि जिखिनाखि ओ मिथिंगायारि नुथाइ बा नेचारेल बिउटि बेखौ जोङो गोजोननाय लानो हायो आरो बेयावहाय खोलो खोलो मोनाबिलियाव आ खोलो खोलो बार बारो बेयाव बेरायनो जोबोद मोजां। नोंथाङा मालाबा फैयोब्ला बेयावहायो बेरायफैनो हागोन। खोनादों?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
बेजोंनो लोगोसे औ उम उम। बेजोंनो लोगोसे जाहा गुवाहाटियाव हायो उम गुवाहाटियाव जोंहा दाख्लै बावैसो आरो सहित सामादि सहित सामादि मोनसे बानायदों। खोनादों? बेयावबो जोङो जायखिनाखि माने आसामनि आसामनि मान आसामनि जिखुनाखि बे रिभु-रिभुलुसनस जेन'बा आसाम हादोर बेखौ जोङो दाबिनायाव साबैसे सुबुङाहायो जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन बिसनि मुसुखाफोर खौ जोङो थाङोब्ला नुनो मोनगोन आरो बेवहाय। जोबोद मोजां बेवहाय जोंनि आगोमा बर' फिसाफोराबो दि जिउ बावदोंमोन बेखौ जोङो बेवहाय नायहैबा नुनो मोनो आरो आंबो थां खांबाय
औ।
जोबोद मोजां नाङो थांनानै जोङो जोंनि दि बर' फिसायाबो आसाम हादाबसा दाउ बिनायावहायो जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन थारैनो। जोबोरैनो माने बर'फोराबो गुबुनफोरजों समान समान गावनि जोनोम हादरखौ जोङो उदां खालामनायाव जोङो हायो माने जोबोरैनो माने गोसो गुदुं बा जोङो जोनोम जायगाखौ जों अन सायनाया बेयाव थारैनो बेरखांदों। बेफोराव जोङो बेरायनानै गियानखौ जोङो लानो हायो बा जोङो समायना नुथायखौबो लानो हायो। बे आरो बेजोंनो लोगोसे आरो औ। बेजोंनो लोगोसे आरो गुबुन गुबुन जायगा बेरायबावनो हायो ओ खाथि खालाहा आरो गोजामफोरबो दङ' जोङोथ' बेयाव जुनारसालि होनदों जाय खौ। बे जुनार सारियाबो गोदोनियानो दङो। थाबो बे खौनो गोदोनिखौनो दायो माने एसे एनै फोसाबनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जुनारसालि जायखौ होनो मा होनोमोनलायो उम सिरिया खाना नङा होमबा नोंथां। खोनादों? ओम बे सिरियाखानखौबो दा एसे एसे फोसाबनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो उम आरो
आदसा
आरो माबाफोर मिथिबावनो लुबैयो नामा गुवाहाटिनि सायाव बेरायनोब्ला
ओरैनोथ' मिथिनो गोनां आं एसेबां मोन माबाखौ माने आं जा खिनिखौ नु नोंथांनाव सोंनो नागिरदोंमोन जायनिखौ नोंथांनावनिफ्राय मिथिनो लुबैदों बे बाथ्राखौ औ बेखौनो होनदों नों थां माने जाखिनि माने आंनि बे आसाम सहिद नोंथाङा जे बुंलां बाय नङा होमबा जाय मानसिफोरा माने आसाम हादोद नि औ नि आसामनि बिथांमोना औ जिउ बाउलांदोंमोन बिथांमोननि नामाव बेवहाय जे आसाम सहिदनि मुङावहाय मोनसे मोजां मोनसे उम न' बानायदों आरो बे न'आव निलाम सिस्टेमनि बिसोरनि मुसुखा मुखा दङ आरो बि सोरनि बायदि रोखोमनि माबाफोरखौ बेवहाय नुनो मोनो माने माखासे जारिमिनारि बाथ्रा फोरखौ बेवहाय मिथि
जारिमिनारि बाथ्रा नुनो मोनो औ।
आं नोंथांनिफ्राय ओ बिनि सोमोन्दै एसे आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैनानै बेखौ सोंनो सानबाय थाखादोंमोन आरो सानखादोंमोन बेखौनो सावरायनो सानदोंमोन दा नोंथाङा आं सोंनायनि सिगांनो नोंथांआ आंनो खोन्थाखाबाय। मोजां मोनबाय दा बेनि अनगायै आरो जोंहा बेवहाय ओ गायसनजानाय खाथियाव नङा होनबा
इयारपटबो गायसनजेनदों औ
ओ माने गोदानै जे मोनसे ओ वार्ड माने मोनसे स्टेनडार्ड लेभेलनि जे गोदानै
औ स्टेन्डार्ड लेभेलनि जौगाखांनायखौ जोङो नुनो औ
बेयाव नोंथाङा
आं बेयाव आं बेयावहाय दा गोदानै आङो थांफिनथ'वाखै। सिगाङाव आङो थांबाय जेब्ला बेखौ खौ बानायबाय थादोंमोन दा आङो बानायखांनायनि उनाव आङो सौहैनाय थ'नाय जायाखै आरो नोंथां आं थांगोन। मालाबा नायजागोन। उम
जेब्लानाखि थांनो थांनांगौ जायो मानिबाफोर जाहोनाव अब्ला नोंथाङा थांगोन आरो ना
औ औ थांगोन बिदिनो औ
मिथिनो गोनां बाथ्राबो थागोन नङा होमबा नोंथां
औ मिथिनो गोनां बाथ्रा थागोन।
औ
उम बेयाव मानो होनोब्ला ओ गुवाहाटियाबो मोनसे स्मार्ट सिटि जाबोबाय नङा होमबा बे स्मार्ट सिटि जाबोनायजों लोगोसेनो एयारपर्टआबो जौगाखांनांगौआ जोबोरैनो गोनांथार मानो होनो अब्ला बेयावहायो गोबां गोजान गोजान हादोदनि मानसिफोर फैयो सोर मालाबा ओ गुबुन रायजोनि ओ प्रेसिदेन्टफ्रानो फैगोन नङा होमबा बेफोरनि थाखायो बे एयारपर्टखौहायो जौगाखांहोनाया आंनि थाखाय माने जोबोद गोनांथार होननानैबो आं सानखादों आर ना इदि दा जौगाखांहोदों जोबोरैनो मोजां जां गुवाहाटि बायदियाव बेबायदि जौगाखां ओ एयारपर्ट बा बिरखं बाग्रा जायगा थानाया
होमब्ला नोंथां जाथ'सिगोन नामा? दिनैनि सावरायनायखौ एसे इदाव दोनथ जासिगोन नामा गोजोननाय थाबाय दे नोंथांनिसिम औ दे दे अब्ला नोंथां दे गोजोननाय थाबाय दे।